ओ नोंथां खोनादोंना आ नोंथाङा दा मा मा खालामना दं?
ओरैनो दंथ'यो सावरायनो हागोन जों नोंथां दसे
ओ दा जोङो मोनसे टफिक लादों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बे थफिकखौ सावरायनो थाखाय दसेबाबो सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन हागोन नोंथां नितसय हागोन।
दा जोङो थफिकखौ लादोंमोन बर' बर' हारिनि जौगानायनि सोमोन्दै आ आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे सिगां फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां।
नित्सय नोंथाङा आं बर' हारिनि जोंनि सिनायथिखौ होनायाव आङो मालाबाबो माने उन जानानै थाया। हानायमानि आं जेसेबांखो मिनथिगो आं गावनिफ्राय आं हानायमानि माने बुंनो नाजागोन। जो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो सिनायथिखो होग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा बर' हारिनि सिनायथि होननानै बुङोब्ला जों बर'आ गिबि माने जोनोम जाजेननायनिफ्राय जों जिथुनाखि माने राव बुङो बे बे रावानो जाहैबाय बिमा राव जायखौ जोङो मादार टां लेंगुवेज होननानै बुङो। जों जोनोम जानायनि फ्राय जिथु राव रायलायो बेनो जोंनि गिबि सिनायथि दा बुङो बिनि उनाव आरो जोङो ओ नुनो मोनो जोंनि बर' ओ मोनसे माने जोंनि बर' हारियाव मोनसे गावनि ड्रेस दङ जिथु कालसारेल द्रेस होनो ओम जेरैबायदि दख'ना ओ आइजो माहारिया जोंनिया गानो आर'नाइ फालि लायो। आरोबाव गामसा गानो जोङो आर'नाइ फालि लायो नङा होमबा नोंथां दा जों खो माने ओ आसामाव हमनानै ला गोबां माने हा हारिफोर थायो। गोबां मानि जन'जाथिफोर थायो दा बेफोर बायदियाव ओ हादर नाङैनो जोंखो मिनथिबाय दायो। बर'फोरखो माने बर'फोरखो जोङो सिनायथि होनो गोनांङानो गैया दायो माने ओरैनो गावबा गावनो सिनायनाय जाजोबखाबाय । नङा हबा नोंथां माबायदि बुङोब्ला जोंनि दायो गाननाय जोमनायखौ नुयोब्ला जोंनि रायलायनाय राव जिथुनाखि माने गासैबो सिनायनाय जाबाय थिख बे बेबायदिनो माने दा आसामाव जेरैबायदि गोबां माने हारिफोर दङ हमना ला मिसिं मिसिं जाति दङ बिथिंजाय राभा जाति दङ असमिया जाति दङ बायदि बायदि बायदि जातिफोर दङ दा बिसोराबो गाव गावबाव ओ माने गावबा गाव हारिनि मोनफा मोनफा माने गावबा गाव कालसारेल ड्रेस थायो गावबा गावनि माने ओ हारिखौ सिनाय थि होनो थाखाय दा जोंनियावबो थिग बेबायदिनो जोंनियावबो जाहैबाय जोंनियाव राव थाबाय जोंनि कालसालेर ड्रेस थाब थाबाय थिग बेबायदिनो जोंनियाव दामनाय देनाय मोसा मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे ओ जोंनि माने जिथुनिखि बर' हारिनि मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय जोंनियाव गासिबो दङ आरो। जोंनियाव जेरैबायदि फोरबोफोर बुंनो थाङोबाबो बैसागु बोथोर मागो बोथोर नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बर'नि सिनायथि होनोबाथाय जोंनियाव माने ओ बेफोरनो आरो हमना ला दामनाय देनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव खाम सिफुं जेथा सेरजा नङाबा जोंनिया बैसागुआनो आबुं जाया। नङा होमबा बर'नि माने रायजोआव। दा जों बर'फोरनो माने बैसागु बोथोरानो सबसे माने गोदान बोसोर होननानै जोङो ओ गोसो माने बो थाव जोङो गासिबो बोसोराव खेनसे गोरोबलायनाय मिलायनाय आरो गासिबो रंजानाय बुङोब्ला जोङो बैसागु बोथोरानो जोंनि ओ रंजाथाव फोरबो आरो। दा बेनो बेनिफ्राय बेनि उनाव जोङो फोरबोफोरखौ बुंनो थांबावोबा मागो फोरबो थाबाय जेरै ओ मागोआवबो जों बेबायदिनो गिदिरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दै उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लानाय। आरो फिथा सौराइ देनानै गासिबो ओ जानाय गासिबो रंजानाय। बेफोरबायदि मोनसे नेमखान्थिफोर दङ जोंनियाव फोरबोफोर दङ जायजों जोङो जोंनि ओं हारिखौ सिनायथि होनो हायो थिग बेबायदि माने गोबां माने ओ आरोबाव दंबावो नों बुंनो हायो दायो जे ओ बर' हारिनि खोथा बुंनो थाङोबाथ' थुनलाइनिबो खोथा फैयो नङा होमबा नोंथां? दा थुनलाइनि खोथा बुंनाय लोङो जोंनियाव गोबां बां बिजाबफोर दङ जिफोरखौ नायनांगोन जारिमिननि खोथायाव फैनांगोन एसे माने गोबां माने थुनलाइगिरिफोरा जोंनि बर' रावजों बर' बिमानि रावजों गोबां माने थुनलाइ बिजाब लिरनानै गालांबाय खन्थाइ रायथाइ लिरनानै गालांबाय दाथ' आरो बर' रावा जोंनि माने ओ हादोद नाङैनो मिथिजाबाय नङा होमबा नोंथां नै बावैसो जोंनिया बर' रावा जोंनि सोजाबाय माबायाव ओ ब बर' रावखौ गासैबो मिनथिबाय थायो दा थिग बेबायदिनो नो जोंनियाव निजेनि बिजाब दङ ओ दायो आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोङो मबाइल फनावबो जोङो ओ जों जोंनि बर' रावजों जोङो माने ओ माबा खालामनो हायो लिरनो हायो फरायनो हायो आरो स्कुलानो जा माबा मोनसे फरायसालि जोङो कलेजावनो फराय माने जोङो जोंनि बर' बर' रावजों जों जोंनि बिजाबफोरखौ फरायनो हायो। थिग बेबायदि नङा जों जोंनि बर' रावजों माने फरायसालि ओ फरायनानैबो जोङो गोबां गिदिर गिदिर मानसि जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। माने गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय बा बिसोरो माने गोग्गो मोनसे जिउ खुंनानै थानाय दा बेबायदियाव जोंनि बर' हारिया गोबां जौगागासिनो दङ आरो आङो दा जिथुनाखि जोंनि फैबाय थानाय बर' उन्दै उन्दै लाइमोन जोंनि फंबाय बिनानावफोर दङ बा उन्दै उन्दै जिथु देरफुबाय थानाय जोंनि ओ लाइमोनफोर दङ बिसोरखौबो इसे जेनेबा ओ आं बुंनो सानो आरो जोंनि माने ओ बर'नि माखासे नेरस सोनफोर दङ माखासे ओ नेमखान्थिफोर दङ बेफोरखौ माने ओ गोदोनिफ्राय माने गोबां खमायनाय नुबोनो हमबाय हमना ला गेलेनायफोर बेबायदि दि नङा जे गोमालांबाय माने इसे खमायनाय नुबाय मानो होनबा गासिबो दायो ससेयेल मिडियानि जुग मबाइल फ'न नि जुग बे बिजि जानानै थायो मबाइल फनावबा सोरबा माबा मोनसे मावनानै थायो माबा मोनसे नायनानै थायो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदियाव उम दा बेबायदियाव जोङो माने किसुमान बुस्थुखौ जोङो ओ बर'नि माखासे बावगारनाय बुस्थुफोरखौ जोङो बेफोरावबो नायनो हायो दा जों मोनसे समाव ओ जोंनि आबै आबौनि समाव जों नुबोदों जों बर'फोरा माने जेखाइ खबाइ हेबोमोन ओ सियार टेबोलफोर जों औवाजों हेबोमोन हेबनानै जोङो गायनानै दोननो हायोमोन बे जोंनि बर'नि मोनसे गुबै सिनायथिमोन आरो बाथौ हेबनाय जोंनि बाथौफोरनि माबाफोर जिथु हेबनाय बेफोरखौ जोङो जों मबेलावबो आजिखालि नायनो हायो आरो जोङो माने गुबुन जायगानि खोथाखौ माने जों गु गुबुन जायगायाव थानानैबो गुबुन ओनसोलनि खोथाफोरखौ जोङो नायनानै बिसोरनिफ्रायबो सोलोंनानै लानो हायो। जे गुबुन हारिया माबायदि डेभलप जादों जोंनि हारिया माबायदि उनाव थालांदों जोंनि फरायसाफोरा माबायदि फरायबावोबालाय जोंनि हारिया आरोबाव जौगाबावगोन। बा जोंनि फरायसाफ्रा उन जानानै थालांदों नामा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बर' हारिनि बर' स समाजनि बिमा बिफाफोरा बिदा फंबायफोरा गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ दायो जेनेबा दैज्लां बोथोरनि सम ओ भकेसन थायो नङा होमबा सामार भेकेसन दा बेबायदि समाव जोंनि फंबाय बिनानावफोरा जुदि ओरैनो जुदि सोरबा अबेबा खनायाव माबा ओ टाइम पास खालामनानै दङ गेलेनानै दङ बहाबा माबा मोनसे गाज्रि लामाथिं थांनो नायदों दा बेफोरबायदिखौ जों नोजोर बोनानै जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ ओ माने बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै बा मालाबा जोङो जोंनि ओ जारिमिनफोरखो आबै आबौनि समनि जिथुनाखि जारिमिनफोर दङ जोंनि थुनलाइफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ जोंनि बर'नि माखासे नेरसोनफोर दङ दाब दाब जायगायाव जोंनि बरनि मने गेदेर गिदिर जायथु मुंख्लं जोंनि गदिर गदिर ग देमा माबाफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ। ओ जिउ बावउलांनाय जायफोर बिथांमोननि बागै जोङो खोन्थानो हायो बिथांमोनखौ जों बि सोरनो जुदि खोन्थायोब्ला बिथांमोनहा मिथिगोन अब्ला बिथांमोनहाबो मालाबा गोसोआव फैनानै बिथांमोनहाबो सोरनोबा खोन्थानो हागोन थिग। बेबायदि जोङो जोंनि बर' हारिखौ माने ओ मालाबा जोंनि मोसानायनि हमनानै ला माबा मोनसे मेथाइ खननाय ला बेफोरबायदियाव जोङो पार्टिसि खालामनानै जों जोंनि माने हारिखौ रिप्रेजेन्टबो खालामनो हायो आरोना नोंथां अब्ला नोंथां आंथ' माने आंनि मि थिनाय बायदि आङो एसे हानायमानि खोथा बुंबाय आरो आं उनाव बुंबावगोन सानो नोंथांखौ आं। फंनैसो माने जोंनि बर' हारिनि बागै एसे खोथा बुं बुंगोनखो आसा खालामदो आरोना नों
ओ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनायाथ' सैथोआनो। जोङो सिगाङो माबायाव जोङो माबाखौ खालामगोरनोबा जोंनो आरनायखौ सिनायथि होनोबा जोंनो। आरनायखौ आरनाय गामसा बेफोरखौ नांगौ जायो मानो होनोबा जोङो बेलेग जायगायाव। थांगोन जोङो मिथिं दावथिंआव थाङोबा जों आरनाय। गामसा गाननानै थाङाबा जोङो बर' होननानै सिनायजायो मानो होनोबा ओइ आरनाय लादों बे बर' होननानै जों सिनायजायो आरो। मानसि गिदिर गिदिरफोरजोंबाबो जोङो मोनसे जायगायाव जेरै बाथौ बाथौआव जोङो फुजा हैनो थाङोबाबो जोङो ज' ज' थांनानै जोङो आरनाय गामसा लायोबा जों माने जोंनि थाखाय सिनायथिया माने गामसाजों आरनायजों जाहैयो आरो नोंथां।
औ
थ गोदो गोदायावथ' जोङो आबै आबौमोना जोंनो आरनाय बिदिनो जि गुफुर फालिफोर दानानै जोङो माबायाव दानाय नुयोमोन जोङो इसानाव दानाय नुयोमोन जोङो। दाथ' जोङो आजिखालिथ' दखनाबाबो होन गामसाबाबो होन जोङो आजिखालि माने मेसिनफोरजोंसो जोङो दानायखौ बुहुद बांसिन नुनो मोनबाय आरो। जोङो दा बे इसानजों माजों हानद्रेद पारसेन्टआव ओरैनो नाइनटि पारसेन्ट थोआ माने बहुत बेफोरबायदि दालांनायखौ जोङो बुहुद खम नुबाय आरो। ओंखायनो जों गोजान गोजानाव गोजान गोजानाव थांबाबो जोङो आरनाय लांनांगौ। थांनायाव नोङो लंपेन्ट गस्ला गानलांनानै उनाव मोनहैनाय समाव बिदिनो आरनाइ गामसा गाननानै थाहैयोबा ओइ बो ओइ आमुखाया बर' माने जोङो माने बर'नि माबाखौ कालसारखौ लाखिनाय जाहैयो। थों आरो दा बिदिनो जों। ओ सोरबाबा दख'ना सोरबाबा बिदिनो आरनाय लानानै जोङो गावनि सिनायथिखौ आरामै होनो हायो। जोङो कालसार जा बबेबा थां गोजान गोजान ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्रावबो जोङो दख'ना बैसागुफ्रावबो जोङो दख'ना आरनाय खाम जथा सिफुं लानानै जोङो गाव गावनि कालसारफोरखौ जोङो लाखियो आरो। बिदिनो बेलेगफ्राव थांबाबो हाथायफोर होन अबावबा फुजाफोरावबो जोङो आरामै बेलेग बेलेगफ्राबो हारसाफ्राबो बेलेग बिसिनि गावसिनि बिस्राबो माबा मोनसे माबा दङ फालि दङ बिस्राबो बिसोरनि गावसिनि हारिखौ सिनाय थि होयो जोंहाबो जेरै आरनायखौ लानानै सिनायथि होयो बिसोरबो बेबायदिनो जों गाव गावनि सिनायथिखौ लायो आरो
नोंगौ नोंथां निसय नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदों जे फोर माने जोंनि हारिनि बागै खोथा बुंलांबाय जे गोदोनि खोथाफोरखो बुरखांबाय नोंथाङा आं जोबोद गोजोन- मोनदों ओ आरो आं सानो जोंनि इयुननि जिथु जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि दा साननाय बेफोरबायदि साननायजों माने बिथांमोनाबो माबा मोनसे थुलुंगा लानानै जोंनि बर' हारिखौ माने थुलुंगा होगोनदो मिजिंथिनानै आदसा नोंथां बे समाव माने आङो जोंनि जिथुनिखि बर' हारिनि जिथु आयदा लानानै जों खोथा' दान्दिसे सम रायलायदोंमोन बेखिनिखो एसेयावनो दो दोन्थ'नानै जों दसे समाव दसे समनि उनाव जों दसे ओ गुबुन आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरो ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ दे होमबा नोंथां दे